औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां? औ गोजोन फुंबिलि
गोजोन फुंबिलियाव
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां ओ बर' फ्रा औवाखौ बा बोरैहाय बाहायो बा बर' औवाजों जों मा मा आ मुवा बेसाद बानायनो हायो। बिनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा दसे सम होनो हागोनना आंनो?
औ हागोन नोंथां जागोन।
औ औ जों औवा होननानै बुंब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ नंङा होमब्ला मानसि बिदिनो जोंनो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो औवाखौ नांगौ जायो।
औ
जोंङो औवाजों गोबां जोंङो मुवा बेसादखौ जोंङो बानायनानै लानो हायो। जेरै गोदोथ' जोंङो औवाजोंनो न' लुयोमोन। आथिखालाव जोंङो एसे खम जानायखौ नुबाय मानोना आथिखालाव जोंङो पाकानि न' गंसे गंनै मोनो थेवब्लाबो जों औवाखौ गारनानै जोंङो माने जोंङो जानगारनानै थानो हाया। जोंनि औवा खौ जोंङो जोंनि ओंखाम संनाय बनजों ओंखाम संनाय बेफोरावबो जों बाहायनाय जायो। लोगोसे जोंङो ओ बेनि अनगायैबो जोंङो जों औवाजों जोंङो बेरा होयो। जोंनि न'नि न'नि सालिया फोरखौबो जों लुनानै लानो हायो बिदिनो मोसौ गलिफोरखौबो जोंङो औवानि होनानै जोंङो थिं होनानै जोंङो मोसौखौबो जोंङो फिसिनायखौ जोंङो नुयो। आरो नोंथां लोगोसे जोंङो औवाखौ खौ जोंङो जेरै फार्म बनायनाय अमा फार्म बानायनायफोरावबो जोंङो बै अमानो थाखाय अमानो साया होनो थाखाय जों थिं बानायनाय जायो बेयावबो खानायफोरावबो जोंङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो औवाजों जों आइजें आयला हेबनाय हिसाबै जोंङो जोंङो खामो जेरै खबाइ सान्द्रि बिदिनो सेन लोगोसे गिसिब आरो जेरै खेर-खेरखा दाला सान्द्रि बेफोरखौ जोंङो बाहायबोनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आबौ फोर आबौ मोनखौ जोंङो हेबहोनानै फाननायखौ जों नुदोंमोन आरो आथिखालावबो बेखौ नुनाय जायो। माने जायफोरा आखाइनि हेबनायाव गोरों ओ बिथांमोना ओ सान्द्रि दालाफोरखौ हेबनानै बिथांमोना बाजाराव फाननानै रां आरजिनो हायो आथिखालावथ' जोंनि हेब नायफोराबो गोबां दाम जरासे सेनि दामा थाम द'जौ आरो स्निजौ गाहाम जायो थिग बिदिनो जेखाइफोराबो दिनै ओ ब्रैजौनि ब्रैजौ थामजौ बिदि रां लानायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
औ
आरो खबायफोरखौबो जोंङो हेबनानै फाननो हायो। आरो बिदिनो जोङो दाउ फिसिनो थाखाय बा माबाखौ माने हांसो फिसाफोरखौ जों जोबथेनो थाखाय फल' बिदि फिसा फिसा जोङो हेबनानैबो जोङो दोननायखौ जों नुयो आरो बेफोरो जोंनि बर'नि मोनसे माने आखाइजों दानाय बेफोरख हाबाखौ जोङो बर'फ मावनानै लायो। आरो औवाखौ जोङो जायोबो जेरै औवा मेवाखौ जाय गोरलै ओंखारो बे औवा मेवाखौ जोङो जायो दा दैज्लां बोथोराव जोङो औवाखौ जोङो गोबां माने फेंखा रज'नायखौ जों नुयो जाय गोरलै बे फेंखाखौ जोंङ दाननानै जों बिनि मादाखौ जायो आरो नोंथां। आरो बेखौ जों आसार खालामनानैबो गोबाव सम जानो हानाय खालामनानै लायो आरो नोंथां अब्ला जोङो औवाखौ आरो मा मा बिथिङाव बाहायबावो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां औवाखौ बाहायो होनोब्ला जोङो जोंनि बा जोंनि बर' समाजाव बा बर'फोरा माने जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम औवाखौ बाहायो आरो जों मोनफ्रोम खामानियावबो जों बाहायो जोंनि जों बा थानायनि थाखाय बायदिसिना न' बां लुनाय बा बेरा इन्जुर होनाय बेफोराव जोङो बाहायो लोगोसे जोङो माखासे जोंनि आसारखान्थियावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोनोमनि फ्राय होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो गथ' जोनोम जायोब्ला गोरलै गथ' जों सिगांनि समावथ' जोंनाव डक्टर बायदिसिनाफोरनियाव जों लांनानै गथ' जोनोम जानायखौ नुनो मोनामोन जों गामियावनो जोनोम होनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बै गथ' जेब्ला जोनोम होयोमोन अब्ला बे गथ'नि उथुमायखौ हास'नो थाखाय बे औवानि टिउवेलखौनो बाहायोमोन आरो मफ्राय औवानि गोबौाव दाहार दिहुननानै बेजोंनो हायोमोन माने जाहाथे जोङो मानोना सिखाफोरजोंबा माबासे लहाफोरजोंबा हायोब्ला
औ
तक बा माबा मोनसे जेंना जागोन बा माबा मोनसे बे जानो हागौ बेखौ साननानै जोङो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा औवानिफ्रायनो जोङो औवाजोंनो हास'यो बेनि उनाव जोङो जोंनि थांना थानायाव बा जों न'खर खुंनायाव बायदिसिना मुवा बा आइजें आयलाफोर बेजोंनो औवाजोंनो जोङो बानायनानै लायो जेरै आबाद मावनायनि बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै खदालनि हमग्रा खाल खदाल बिखुं जुंगाल ओमफाय जोङो लावथि लोगोसे जोङो खफ्रि हेबनायावबो जोंनो औवानि गोनां जायो। ओमफ्राय लोगोसे आरो उम बेदा ओलो ओमफ्राय जोङो मैखौ जोङो औवानिफ्राय बानायो ओ बेफोरबायदिनो बेफोर ओ आबाद मावनायाव जोङो गोबां ओ औवाखौ बाहायो। बेनि उनाव जोङो ना हमनाय बा जोङो बायदिसिना मैहुर खालामनायाव जोङो बाहायनाय होनोब्ला जेरै उम जेखाइ खबाइ सेन खखा खाखि आ लोगोसे जोङो फल बेफोरखौ जोङो ना हमनायफोराव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनजों जों गावनो गावनो नआव थाखानाय औवाजों जोङो बानायना लानानै जोङो ना हमनायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफाय ओ लो -लोगोसे आरो जोङो माखासे ननिनो नजों न लुनायाव ओ उखुम बानायनो थाखाय फेराइ बानायनाय बा टिउवल बानायनाय ओ लो खुन्थि एबा बिनि ओ खुन्था बानायनाय ओ लोगोसे जे इन्जुरफोरखौबो जोङो बेजोंनो बानायनानै उम बेजोंनो बानायनानै ओ बानायनानै न लुनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ लोगोसे जोङो ओ जोंनि ननि बा न बिथानि सोरगिदिं जोङो बेंखननो थाखाय बा मो बोरमा मोसौखौ मोसौनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बे बेराफोरखौबो जोङो बे औवाजोंनो दुंथ दुंथेनानै जोंनि नखरखौ नखौ बा न बिथा बिथाखौ जोङो बेंथेनानै लायो। बे औवाजोंनो थिग बेबायदिनो जों औवाखौ बाहायो। लोगोसे आरो जोङो औवानि ओ बाहायनाय होनोब्ला जोङो ओ जोंनि माने गोथै बा थैनाय समाव बा मानसि गोथै गारनायावबो जोङो मैखोमै औवाखौ नांगौ बा गाहाय माने औवाखौ जोंनो नांथारगौ बाहायथारो। जोङो गोथै बानगारना लांनो थाखाय जोङो बेयाव ओ बैसां बा सां बानायनानै बानायो जों बे औवाजोंनो बानायो आरो ओ जोङो बै ओ गोथै गारनायाव जोङो दै गोथार सारग्रा ला खालामनो थाखाय जों औवा हासुखौ बाहायो बेबायदिनो जों औवाखौ बाहाय होननायखौ जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम ला ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे समाव ओ बन हिसाबै जोङो ओ बायदिसिना जाग्रा मुवा संनाय ओंखाम-ओंख्रि संनायफोराव जोङो बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो उम गोबां माने औवाया माने जोंनि गेजेराव माने गोबां जायगा आवग्रिनानै दङ आरो मोनफ्रोम खामानियावनो जो जोनोमनिफ्राय लानानै बा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बा आ जोंनि माखासे आसार खान्थिखौ पार्टिखौ लानानै बेफोरनि गेजेराव बय बयबो माने हाबायावनो जायगा आवग्रिनानै दङ औवा -औवाया।
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो औवाखौ जोङो बेल नङा जोङो न लुनायल नङा जेरै, सारादु, बिदिनो हाबा, मिथिं दावथिंफोरावबो जोङो पेन्देल बानायनो थाखाय जोङो बेफोरखौ जों औवाखौ बाहायनानै जायो नङा होमबा मैखोमै जेरै जोङो बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाखौ बोरै बाहायो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो नोङो हाबाफोराव जेरै, पेन्देल बानायनो थाखाय गोबां औवानि गोनां जायो। मानोना जों बेहाय नांगौ रोखोमनि जोङो बेहाय जोङो लहा होजोबनो हाया बेखायनो जों औवाखौ मैखोम बाहायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां बे जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो औवाया जोंनि गोबां हाबायाव हेफाजाब होयो गोदो जोङो हाल हालेवनो नांगोल बानायनाय समावबो जोङो नांगोलाव जों बेखौ हौवाखौ जोङो बाहायोमोन नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो मोसौ मोसौखौ जोङो होनो दोनदाल होनोबो जों खुन्थि जोङो जों औवानिफ्रायनो बानायो नङा होमबा जायखौ बुङो खुन्थि आरो जायखौ जों दुब्लि फोथारनिफ्राय माइखौ दैखांनानै लाना फैनो थाखायबो जोङो बाननानै जायखौ जोङो हुलाबारि होननानै बुङो बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जों माइ नानाय समाव जोङो मोसौजों लोगोसे जोङो एरफाना होनो माइखौ जिगाबखौ एरनो होनो थाखाय जों बेहाय हुखेन हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ
ओ बेफोर रोखोम आइजेंखौ जों बाहायनायखौ जों नुदों आरो लोगोसे जों दुब्लि फोथाराव माइ गायनाय समाव हाखौ जों समानै दैनि ओ माने दैनि मिलायनायखौ समान खालामनो थाखायबो जोङो बेहाय मै होनाय जायो आरो बेयावबो जोङो मै जोङो औवाखौनो जों बांसिन बाहायनायखौ जों नुयो आरो आथिखालावबो जोङो बैखौ बाहायनाय जायो आरो नोङो गय फिथाइ बा फिथाइ सामथाइ हाननो थाखायबो नोङो जाख्ला होननानै बुङो नङा होमबा नोंथाङा जायखौ गाखोग्रा बेखौबो जोङो गय बि फां बा बिफांफोराव फिथाइ सामथायाइफोरखौ हानो थाखायबो जोङो जाख्ला बानायनानै जोङो गाखोनायखौ नुयो आरो बेबो जों माने गोबां बाहायो आथिखालावबो जोङो बाहायो बेखौ जाख्लाखौ मानोना नोङो गोबाव जायखौ नोङो गोजौ फिथाइ थाइनायखौ नोङो मोनाया बा गाखोनो हायाबा जाख्लानि मददजों नोङो गाखोनो हायो आरो बेफोर रोखोमखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां अ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखावनो लाखिनोसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों